एला उथो
औ नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ नंगौ नोंथाङा आङो दङ फ्रि
बिदिब्ला आङो नोंथांजों आबाद आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ नंगौ नोंथां सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव दासान्दै मा मा रोखोमनि। आबाद मावदों आरो गोदो जेरै जोंना हाल जंगालजों हेव आरो दा सानदै गोदान मुगाजों एवनाय। दङ ना नोंथाङा एसे।
औ औ नंगौ नोंथां हागोन। नोंथांनि सोंथिया थारैनो जोबोर गोनांथि बेबायदिनो। नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो नोंथांनाथ' जोंना दैज्लां बोथोर नङा। हबा बेबायदिनो दैजां बोथोराव बोथोराव जोंना गाहाय आबादानो जादों माइ बे माइखौ जोङो गासै। जेबो बर' सुबुंफोरानो गायो आरो बेखौ जोङो माबायदि गायो होननानै बुङोब्लानो। नोंथां गिबियावनो जों बुंनांगोन जे बेखौ जोङो माइलि सोबनानै। ज म सखांनायनि उनाव बेखौ अखानायै जोङो जायायाव ज खोथिया फोगोन बै जायगायाव लांनानै जोङो। जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो फोखांनानै बेबाय। बिदिनो सप्ता थाम बा बेबायदिनो सप्तानैसो थानानै बे फोनानै दोननाय माइ गोरलै गोरलै खिलिनानै बिलाइ हमो आरो बेबायदिनो जोङो मांखोसे थाबा बियो जोंना बेखौ जोङो खोथिया महरै जों फुनाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो नोंथां जाय हायाव जोङो गायगोन बे बेयाव जोङो खोथिया खौ बेबायदिनो गारिजों बा बेबायदिनो बावखाजों रोगानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो
आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो आबाद मावनोब्ला जोंना गोबां सुबुंफोरानो हालजों एवनायखौ आथिखालाव जों नुनो मोनलिया गोबां खमसै आरो नोंथां आथिखाल आथिखालाव हालजों आबाद मावनाया बेबायदिनो नोंथां जोंनिओनसोलाव गोबां सम सुबुंफोरानो ट्रेक्टरजों आबाद मावो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना आथिखालाव जोंना जुगाबा गोबां जौगाबाय आरो आथिखालाव बिगियानारि जुग नालाय नोंथां गाससिबो सुबुं माहारि नो सोलोंथाइ गोनां जाजोब्बाय बिनिखायनो नोंथां आथिखालाव जोंना गोबां सिनबो ओंखारबाय जायखौ जोङो ट्रेक्टर होन्नानै बुंनाय जायो बे ट्रेक्टरजों जोङो सानसेयावनो जि बिगा बा थामजि बिघा हाखौ जों सानसेयाव एवनानै आबाद मावनो हायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोंना गोदोनि समावबो गोदोनि समाव ज बेफोरबायदि ट्रेक्टर गैयोन नालाय नोंथां बिनिायनो गोदोनि सुबुं फोर बेफोरबायदि गोबां आबाद मावनायाव गोबां खस्थ' जायोमोन आरो नोंथां बेबायदि नो जोंहा हाल जों आबाद मावोमोन गोदोनि सुबुंफोरा बेबायदिनो हाल जोंथ' जोंहा गोबां गोबां रोखोमनि हाखौ जोङो आबाद माव बेबायदिनो एवनो हायामोन नालाय नों नोंथां आरो गोबां सम लानाय जायोमोन नोंथां गोदोनि समाव आबाद मावनोब्ला
बिनिखायनो नोंथां आथिखाल आथिखालाव जोंना बेबायदिनो ट्रेक्टरजों आबाद मावोब्ला गोबां खम सम खम समावनो जोङो गोबां हाखौ मावनो हायो आरोना नोंथां
औ
औ बेबायदिनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि माइनि आबाद मावनाय जायो जेरै जों माइब्रा माइ बेबायदिनो जोंना माइसालि माइ आरो बेबायदिनो रन्जित खर्मा जोंनो नोंथां जोंना आबाद मावनायाथ' जोंनि बर' सुबुङाल' आथिं आबाद मावनायखौ जों नुनो मोना गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौबो जोङो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव जोंनि खाथियावनो दैमा थानायखाय नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोबां आबाद मावोब्लाबो गोबां खहा जायो आरोना नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव गोबां बिबांनि अखा हानायनि जाहोनाव नोंथां बेबायदिनो
जोंनि ओनसोलाव बे दैमाया बेबायदिनो दैबाना जानानै जोंनि बे आबाद आबाद मावनाय हाखौ गोबां खहा खालामदों आरो आबाद मावनायखौ गोबां सिलिंखार खालामनो बेबायदिनो दैमानि बाथ्राफोरखौ ओ जबना लाबोनानै बे हायाव आबाद मावनो हायि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो नों नोंथां गोबाङानो खहा जायो नोंथां जोंनि ओनसोलाव आबाद मावोब्लाबो बिदिनो गोबां आबादारिफोरा गावबा गावनि बेसेन बेबायदिनो गोबां रां बाहायनानै जों आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो गोबां गोबां बेबायदिनो खहाबो जानायखौ जोङो नुयो नुयो आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथां आथिखालावथ' जोंना बेबायदिनो जों माइआ देरनानै जोंना फिथाइ हमो बेदि फिथाइ हमनानै बेखौ जोङो हायो हानानै लाबोयो बेबायदिनो नोंथां जोंना आथिखालाव माइ हानो थाखायबो जोंहा मेचन ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो मेसिनजोंसो जोङो आथिखालाव जोङो आबाद बेबायदिनो आबाद मावनाय जा माइखौ जोङो मेसिनजों हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां सुबुङानो मेसिनजोंसो माइ आबादखौ जोङो हानानै नवाव लाबोनाय नवाव लाबोयो आरो नोंथां बेबायदिनो माइखौ माया आबाद मावनानैबो जोङो गावबा गावनि जिउखौ जों खुंनो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो नो जोंना माइ आबादाव माइखौ मावोब्ला माइ आबाद मावोब्ला जोंहा गोबां रां मोनो जेरै जोंना गिबियावनो महनसेयाव माइयाव जोङो दा आथिखालाव ओ स्निजौ रां मोनो मोननाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो नोंथां ओ गो गोबां गोबां गोजान गोजान जायगायाव जोङो गारि मथर जों दावबायनानै हान्थिनानै गोबां माखासे माइ लांनानै जोङो गोबां रोखोमनि बेसेनाव जोङो गोजान गोजान जायगा फाननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां ओ बिदिनो नोंथां माइ आबाद मावनानै ओ जोंनि ओनसोलाव गोबां सुबुंफोरानो ओ जिउ खुंगासिनो दङ'आरो बेबायदिनो जोंना ओ गोबां माइ आबादखौ माव मावनाय जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओ बेबायदिनो नोंथां ओ नों नोंनि ओनसोलाव नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो माइ आबादखौ नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि बिदि मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ नोंथाङा जेरै फोरमायदों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो आरो ओ दासान्दै दैज्लां बोथोरखाय जोङो बांसिन सुबुंखौनो माइ आबाद मावनायखौ नुयो, जोङो माइ आबाद मावनो गोनां बोला गिबियावनो माइज्लिनि गोनांथि जायो जोङो बे माइज्लिखौ थांनाय बोसोराव ओ मावखानाय जा माइ गोग्गो माइ बेखौबो दोनखा जा नङाब्ला जोङो बाजाराव मोननाय माइज्लिफोरखोबो लाब नानै गायफैनायखौ नुदों आरो ओ बेनि उनाव जोङो बे खौ माइज्लिखौ ओ फाथोनि बस्तायाव सोनानै जोङो फुख्रियाव सानसे बा साननैनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै लानदां जायगायाव थालिर बिलाइजों मोजाङै खोबनानै दोननाय जायो आरो ओ जाहाथे माइआ गाजा बेरनाय बायदि औ बेनि उनाव ओ जेब्ला बियो गाजा बेरो अब्ला जोङो बेखौ दुब्लि फोथाराव लांनाय जायो आरो जोङो बेखौ फोनायनि सिगांनो जोङो दुब्लिखौ मोजाङै ओ टेक्टरजों नङाब्ला हालजों मोजाङै हेव नानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव हेवखांनायनि उना उनाव जोङो आखाइजों मोजाङै जा गाजा बेरनाय माइ बेखौ सारनानै होनानै होनाय जायो आरो बेनि उनाव ओ जे ब्ला माइआ दान मोनसे बा दान मोनसे बारो अब्ला जोङो माइखौ आरोबाव फुफिननानै ओ हाखौ मोजा ङै मोनहोनानै आरोबाव गायफिननाय जायो आरो बे गायनायाव जोङो आइजोफोरखौ बांसिन गायनायखौ नुदों। आरो आथिखालाव जोङो ओ गोदान मुगानि जा माइ गायनाय मेसिन ओंखारदोंना बेखौबो जोङो बाहायनायखौ नुदों आरो बेनि उनाव जोङो साननैसो थानानै जेब्ला माइआ एसे जौ बोयो अब्ला जोङो बेवहाय ओ आबादा मोजां जानायनि थाखाय खायसे रासायनारिक हासार जेरैबायदि इउरिया, पटास ओ बाहायनाय जो यो आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ नख'रावनो मोननाय हा जेरैबायदि गोबोर हासार ओ बोरमा खि बायदिखौबो हैनायखौ नुदों आरो ओ बेनि अनगायैबो जोङो जेब्ला आ बादाव ओ एमफौ बायदिफोर जायो अब्ला जोङो मुलिफोरबो बाहायनायखौ। नुदों आरो बेनि उनाव ओ जेब्ला माइया फिथाइ ओंखारो। बा माइया मोनो अब्ला जोङो गोदो जेरै खास लानानै हौवाफोरा माइ हाहोयोमोन बिदि हुदाया दासि सिमबो दोङो आरो ओ जोङो। आइजोफोरखौबो माइ हानायाव थांनायखौ नुदों आरो। बेनि अनगायैबो जोङो गोदान मुगानि जा माइ हानाय मेसिन बेखौ। खौ जोङो ओ खायसेखौ बाहायनायखौ नुदों आरो। ओ बेनि उनाव ओ जोङो माइ। खौ हाखांनानै जोङो लाबोब्ला जोङो मारा नानाय समावबो खायसेखौ मोसौ हालिजोंनो नानाय। खौ नुदों आरो खायसेखौ टेक्टरजों नङाब्ला ओ जा गोदान मेसिन। ओंखारजों बेखौ बेजोंबो नानायखौ नुदों आरो। जोङो ओ माइ आबाद जोबनायनि उनाव जेब्ला बेवहाय ओ नारा थाबोयोना। बेवहाय जोङो आरोबाव बेखौ ओ हेवस्राङाला। सि बेयावहाय मटर आबादबो मावनायखौ नुदों आरो ओ बेनि उनाव। मटर आबाद ओ खायसेया मट मटर आबाद मावालासेनो जा बे नारा बेखौ एवस्रांनानै जोङो। बेवहाय बेसर आबादबो मावनाय नुदों आरो ओ बेसर आबाद मावनायाबो माइ आबाद मावनाय बायदि। दियानो एसे ओ एखे बेखौ मावनोब्लाबो जोङो। ओ थांनाय बोसोरफोराव जुदि बेसर आबाद मावदोंब्ला बेनि गोगो फिथाइफोरखौबो दोनखायो नङाब्ला जोङो। ङो बाजाराव मोननाय बेसरखौबो लाबोनानै फोफैनायखौ नुदों आरो। ओ बेवहायबो जों। जोङो ओ बेसरा इसे। देरोब्ला जोङो बेवहाय ओ बेसर आबादा मोजां जानायनि थाखाय मुलि बाहाय नायखौ नुदों। आरो एसे आरो देरबावोब्ला बिबारफोरावबो जोङो मुलि बाहायनायखौ नुदों आरो ओ बेनि उनाव। ओ जेब्ला फिथाइ थायो। अब्ला जोङो बेवहायबो फिथाइआ मोजां जानायनि थाखायबो मुलिफोरखौ बाहायो आरो। ओ बेनि नि उनाव ओ जोङो बेसर आबादनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोननो हायो।
औ औ थारैनो। नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ।
औ बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो औ गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोनथों।